हेलौ खोनादों ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ होमबा दिनैहाय मा मा होनो ओ मा मा मा मा खालामखो दिनैहाय मा मा ओ मावखो दिनै सानसेयावहाय बिनि बारै लायरायसै आरोना होमबा?
औ जागोन।
औ दे होमबा नोंथाङा नोंथांनिखौ फोरमायग्रोदो नोंथाङा मा मा मावखो मा मा खालामखो? अबाहाय अबेहाय थांना फैखो ओ दा बेखौ फोरमायग्रोदो।
औ दिनै सानसेनियावहाय ना
उम
औ फुङावनो फासथायाव सिखारबाय फुङाव फास्टायाव सिखारनानै ओमफ्राय आधा घन्टा थार्टि मिनिटस अ एक्सारसाइस खालामबाय
उम
य'गा खालामबाय दसेसोआ बिदिनो मेडिटेसन ब्रिदिन ब्रिद आउट बेफोरखौ खालामबाय एक्सारसाइस ओ थार्टि मिनिटसो आरोखि ओय बेनि उनाव आङो दुगैबाय दुगैखांनायनि उनावहाय फरायो ब्रेक फास्ट ब्रेकफास्ट खालामबाय आङो ब्रेकफास्ट संबाय। जोंना ब्रेकफास्टावहाय दिनैहाय ब्रेड ओमफ्राय बाटार ओमफाय दावदै रुनाय ओमफ्रायो गाइखेर ओमफाय थालिर गोमोन बेफोरनो आरोखि ब्रेकफास्टाव। ओमफाय ब्रेकफास्ट खालामखांबाय आङो इदिनो ब्रेकफास्ट बानायनाय जानाय इदिनो साराय सयथा साराय सयथासो जाहैबाय। बिनि उनावहाय साराय सयथानिफ्राय बिदिनो आठथासिमावहाय आङो दसे सम ओ लेखा नायबाय आरोखि ओ लेखाद फरायबाय बे समावहाय ओ बिदिनो नभेल फरायबाय आरो आङो नभेल बुकखौहाय ओं ओमफायो ओ बिनि उनावहाय आदथा आटथायावहाय आङो जेब्ला बे नभेल बुकखौ फरायखाङो अब्लाहाय ओ लान्सनि थाखाय रेडि खालामबाय आरो आं लान्चनि थाखाय। जोङो दिनैहाय दिनैहाय जोंनिया लान्सआ सानजौफुनि जानाया ओ खुमब्रा दाउ लकेल दाउ आरो द'नि ओमफ्रायो आलु फाजा भिन्दि फाजा टमेट' बाथोन दिंखिया फाजामोन आरो फोरखौ रेदि खालामबाय बिदिनो दिंखियाफोरखौ साय हाखाबाय आलुफोरखौ हाखाबाय खुमब्राखौ हाना होबाय दाउखौथ' आङो सिथानोबो रोङा नालाय गोदानोबो रोङा नालाय जोंना बिमायानो गोदाखायो सिथारखायो दाउखौ बिमाया गोदाबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव आङो बे सायनाय दिंखिया आलु आलु लेबनायखौ खुमब्रा हानायखौ बेखौ आङो रेडि खालामनानै दोनबाय आरो ओमफाय बिनि उनाव आङो संबाय माखासे बिमाया खुमब्रा दाउखौ बिमाया संबाय ओमफाय बे फाजाफोर बाथोनफोरखौ आं खालामबाय आरो। दा बिनि उनाव रेडि खालामनानै दोनबाय ओमफाय बिदिनो रेडि खालामखांनायनि उनाव दसे बिमाजोंहाय बिदिनो मोजां गाज्रि खोथाफोर लायरायबाय आरोखि। बिदिनो सामफ्रामबोनि दैलि लाइफ बिदिनो सावरायबाय मोजां गाज्रि। फाय बिनि उनाव सावरायनानै जेब्ला टुयेल्भ टुवेल्भ जायो होमबा अब्ला जोङो बे मा होनो टेबोलखौहाय जानायनि टेबोल सेट खालामबाय आरोखि रेडि खालामबाय। ओ लान्सखौहाय सानजौफुनि जानायखौहाय बिदिनो थोरसिखौ दोननानै जोंना साब्रै जायो नालाय साब्रैनि बिखौ जोङो संनायखौ गासैखौबो रेडि खालामजोब्बाय ओंखामफोरखौ गासिबो बे ओंख्रिखौ खुमब्रा दाउ दिंखिया फाजा आलु फाजा थ' बाथोन बिखौ आरोखि ओमफाय रेडि खालामनानै दिनो रेडि खालामनायाव बिदिनो फाइभ मिनिटस बा टेन मिनिटस लायो रेडि खालामखांनानै दानिया जानो लिंहरबाय ओमफाय ओ जोंना साब्रैल' नालाय बिमा फिसा ओमफाय मानि बिफा बिमा ओमफाय फिसाला फिसाजो जोंना साब्रै साब्रैल' ओमफाय लेंहरबाय। जोङो बिमाजों आंजो रेडि खालामनानै बिफाजों बिदाजोंखौ जानो लेंहरबाय ओमफाय बेयाव टुवेल्भ थार्टिसो जाबाय आरो। ओमफाय बिदिनो लासै लासै जालाय लोंलाय बिदिनो एकथासो जाहैबाय एकथा जाबाय एकथासिम जाहैबाय बिदिनो जाखांनानै दसे जिरायबाय आधा घन्टा जिरायनानै बिदिनो सावरायलायबाय सावराय सवरायनानै दाना बेसा सावरायनायावनो ओमफ्रायो आनारसखौहाय हानानै जोङो जालाय लायबाय आरोखि आनारस जानानै जों सावरायलायबाय। ओमफाय बिदिनो जाखांनानैहाय ओ दसे आधा घन्टा जिरायखांनायनि उनाव बिदिनो रेस्ट लाबाय दसेसो। दसे सम बिदिनो अवान थारटिफोराव अवान थारटिनिफ्राय दिनो एक घन्टासो टु थार्टिसिम बिदिनो उन्दु उन्दुबाय आरोखि रेस्ट लाबाय। ओमफ्राय रेस्ट लानानै टु थार्टिसिम ओमफाय आंनाथ' थ्रि अक्लकनि फ्राय आंना माबा दङ नालाय टिउसन दङ नालाय थ्रि अक्लकआव टिउसन लाबाय आङो। ओमफाय टिउसन लाखांनानै बिदि आंना फाइभ फाइभ थार्टिसिम जायो टिउसना फाइभ थार्टिसिम लायो आं गथ'फोरखौ फोरोङो। फाइभ थार्टिसिम टिउसन जाबाय ओमफ्राय दाना टिउसन जाखांनाय टिउसन लाखांनायनि उनाव बिदिनो आरो रेडि खालामफिनबाय दिनारनि थाखाय। बिदिनो दिनाराव जोंहा दहाय लान्साव चिकेन जाखानायखाय डिनाराव दा एसे हालखा जानोसै आरोखि एसे खम। मानि दालि जहल भिन्दि भाजा ओमफाय आलु फाजा बेखौल'सो जानो नागेरबाय बेखौ संबाय ओमफ्राय रेडि खालामबाय। ओमफाय दाबो डिनारखौ खालामथ'नाय जायाखै आरोखि दा नोंथाङा नोंनिखौ फोरमायदो।
औ आंबो दे फोरमायनोसै होमबा आंबो फुङाव सिखारबाय सिखारनानै बिदिनो ओ माबा वार्कआउट खालामबाय मरनिंनिया बिदिनो ओ आंना माबा आरो फुल वार्कआउट बडिनि बडि पार्टनि। बिदिनो ओ आङो माखासे सल्दारफोरनि एक्सारसाइस होबाय ओ लेगनि होबाय ओमफ्रायो चेसनि होबाय ओमफ्रायो माबानि होबाय बायसेकनि होबाय आरो आङो ट्राइसेपसनि होबाय होखांनायनि उनावहाय आंना ओ ब्रेकफास्टआ जाहैबाय अटस अटस लाबाय आङो ओमफ्रायो माबा थाबाय बयल एग थाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे फिथाइफोर थाबाय बेनाना थाबाय पेल थाबाय ओमफ्राय दालिम आंगुर बेखौ जाजोब्बाय आरो जाखांनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट कलेजाव थांनांगौ आंना कलेजाव थांबाय थांनानै क्लास लानानै फैबाय क्लास लाखांनानैहाय डाइरेक्टहाय आरोबाव आंना खामानि दं पार्ट टाइम नालाय पार्ट टाइम जब दं नालाय बिदिनो ओरैहाय बाइकजों आरो फैबाव फैबावौ जायो आरो खामानि मावा ओरैहाय माबानिफ्राय दिनो मोनाबासो गनाय आरो डायरेक्ट फासथा सयथा बिदिनिफ्राय डाइरेक्टहाय आंना खामानियाव हजोंहाय थाहैबाय थानानै मानि खोनायाखै
नोंथांनिखौ खोनायाखैमोन औ दासो खोनाफिनबाय
खोनाबायना
औ खोनाबाय
थांनानै माने आंनाथ' फार्ट टाइम जब दंना कलेजनिफ्राय गनानै थांबाय थांनानै अफिसावहाय जिरायहैबाय जिरायनो मानि लेपटपावसो मावनांगौ जायो नालाय खामानिफ्राथ' अनलाइन खोनादों ना
औ खोनादों
औ बे बिदि मावबाय आरो मावै मावै मावनानै ओमफ्रायो मा होनो डाइरेक्ट बिदिनो फासथा सयथासोआवहाय खामानिया गसै आरो गनानै फैसै फैनानै माखासे हजोंहाय जाग्रा लोंग्राफोर जाबोनोसै आरो माबाफोराव दखानफ्राव हाबनानै बि नोङो रेस्टुरेन्टफ्राव हाबनानै माबा साहाफोर लोंबोलाबायो बेलासिनि बिदिनो जानो लुुबैबा बे थावफोरनिबो जिनिसफोरखौ जाबाोनो लुबैबा जाबोनोसै आरो जेरैहाय माबा चिकेन रलफोर चिकेन चावमिन ओमफ्राय आलु आलु सप ओमफ्रायो चिकेन मम' बिसोरखौ जानो लुबैबा जाबोनाय जायो आरो ओमफ्रायो फैनानै डिनार खालामफैसै न'आवहाय दुगैनानै दुगैखांनायनि उनावहाय डिनार खालामसै आरो दिडिनाराव जोंना थाबाय माबा ओ दालि दालि जहल ओमफ्रायो भाजा भाजि थाबाय दिंखिया भाजा बिदिनो दाथ' दिंखिया मोनोना नोंथां दैज्लां बोथोर खाबानो मोनो जोंना लामा सामायाव दिंखियाखौ माजों जा माजों एवनानै जायो होमबा जोंना ब्रयलारजों एवनानै जानो गोथाव मोनो आरो दिंखियाखौ ओमफ्रायो माबा मा होनो आलु फ्राय थाबाय बिदिनो फाजा भाजि थाजोबो आरो ओमफ्राय मोनसेल' थायो ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय आरो ओंखामजों लोगोसे आरो मा जाबावो रटिबो जाबावो जोंना ति ओमफ्रायो मा होनो बै ओम पापर बिदि थाजोबो आरो पापर